हेलौ
हेलौ नोंथां
अ नोंथाङा
हेलौ नोंथां
नोंथाङा खोनादोंना आंनि बाथ्रा बुंनायखौ?
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङो ओरैनो जिरायनानै दङ दंफां सायायाव। नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ?
आंबो दङ ओरैनो जनानै। गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामग्लाय हरनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ सहरनाय थाबाय।
नोंथांनिसिम आं फंनैसो बाथ्रासो सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
दा आं सोंनो नागिरनाय बाथ्रायानो जाहैबाय नाफाम।
औ
नाफाम मैगंखौ नोंथाङा मिथिगौ ना?
औ नोंथां मिथिगौ।
औ जों नाफामखौ जोङो माबायदि बानायो नोंथां नों दा आंनो एसे फोरमायनानै होनो सानदों।
औ नोंथां फोरमायजागोन।
ओम। गिबि गिबियावनो जों जा दैयाव मोननाय ना फिसा
औ
बे ना फिसाखौ दैनिफ्राय हमना लाबोनानै बेखौ सान्दुंआव फोराननाय जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
बेखौ फोरानखांनायनि उनाव बेखौ सान्दुङआव होयो।
औ
सान्दुुंङआव होननायनि उनाव बेखौ गोरान जाखासिम फोरानो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
फोरानखांनायनि उनाव बेखौ मोजाङै एकदम गोरान जाजासिम फोरानखांनायनि उनाव बेखौ अराव हाङो आरोना जाहाथे थाम्फैफोरा बेआव बिदै दैया।
औ आरो अखा हानाय सान समफोरावबो माने नाया राननो मोनाबा सेवो नालाय बेनि थाखायनो ओ अरखि बा अराव हांनानै मोजाङै माने फोराननानै मोजां रानजासिम माने फोराननानै लानाय जायो आरोना।
औ अब्लासो बे नाया मोजाङै गोरान जायो आरोना।
औ ओमफाय जोङो बेफोर औ नोंथां।
बेजों लोगोसे बेखौ जोङो मोजाङै ओ फोराननानै जोङो बेखौ मोजाङै थिनानै दोनो आरोना जाहाथे जेबो थुला बाला नाङा।
औ।
बेनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै ओ सारायाव होग्रोना लायो सा सारायाव होग्रोनायनि उनाव बेखौ मोजाङै उलु गुदुं खालामो आरोना।
औ नोंथां।
बेनि अनगायैबो जोङो बेयाव जोङो था थास'बो होनो हायो। थास'नि जे देन्था गोसोम देन्था
औ थास'खौ जोङो जेनेबा ओ हा जेराव मोनो बेनिफ्रायनो माने हाना लाबोयो आरो ना, लाबोनानै ओ बे थास'खौ जोङो मोजाङै बिगुरखौ जिरनानै ओमफाय फिसा फिसा माने हाना लायो आरोना, फिसा फिसाथ' फुरा हाना लानानै बेखौ जोङो सानदुङाव एसे माने फोरान दबनाय जायो आरोना।
औ।
औ फोरानो फोराननायनि उनाव जोङो ओ बे जिहेथु ना फोरानना लानाय दङ नालाय।
औ।
औ बेखौ माने जोङो ओ दिंखि बा उलार एबा ओ जायखिजाया ओ बिदि गुन्दै खालामग्रा मेचिनावनो जा बेखौ उन्नानै लानाय जायो आरो।
औ औ।
औ। बे नाफामखौ बानायनो थाखाय जोङो माने फार्स्टावनो ओ जेरावनो ना थायो जाय जायगायाव ना थायो जेरै ओ हाखर फुख्रि ओ बिलो बेफोराव माने थांनानै नाफोरफोरखौ हमनानै लाबोयो।
औ।
औ लाबोनानै ओमफाय ना गिदिरफोरखौ ओ सायनानि माने खि उनुगारनानै मोजाङै ओ संनानै जाबाय। बा ओ बिनि खर'फोरखौबो दोनो ओमफाय दोननानै ओ ना फिसाफोरखौबो मोजाङै बासिनानै सुुनानै सान्दुङाव फोराननानैनो बेखौ दोननाय जायो, ओमफाय बेनि उनावनो ओ थास'ल' खानानै माने नाफाम देनाय जायो। थास'नु होननानै औ नोंथां।
बेबायदिनो उहूम जा नोंथाङा प्रसेस बुंदों बे आदब खान्थिया नंगौ नंनाया ओ बेनि गेजेरावनो बेखौ ओ मोजाङै देग्लिनानै बेखौ एसे दै होनानै ओ ला लारु लाथा ला अ हाथबो हो जाहाथे मोजाङै थावनाय मोनो आरोना, आरो बेखौ थ मोजाङै ओ लारु खालामनानै सिथुमनानै बेखौ मोनसे ेमायाव थिनानै दोनो आरो ना जाहाथे बे
दोनो
जाहाथे बेयो गाज्रि जाया जेसबां गोबाव सम जेसेबां गोबाव समसिम दोनगोन एसबांनो मोजां जागोन आरो ना बे नाफामा, बे नाफामखौबो बे नाफामखौ बर'नि मोनसे साबसिन हामसिनाम‌ जामुंबोानो जायो मैगङाव गोलैयो नाफाम होनोब्ला बर' सुबुंफोर फोरा गोबां सालायाव खुदैयानो ग ग गफैयो
औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय जोङो बेखौ माने पययामाव ओ सोयो खायसेया ओमफाय खायसे आरो ओ औवानि हासंफोरबो दाननानै माने बेयाव ओ बे लारु सिथुमनाय बा जा नाफाम गुन्दै देयो नालाय बेखौ ओ मोजाङै ओ लगायनानै माने ओ सोनानै दोनो आरोना
औ औ
औ सोनानै ओमफाय ओ खारदै खिजों बा ओ माबा मोनसे ओ लाइ गोरान होनानै हा लिरथेनानै ओ बेखौ गोबाव समसिम दोनो परबिसि जोङो ओ मास मोनसेसो सोनानै दोनो होनजायो
औ औ आरो बेयो
ओमफाय बेयो जाजानाय जायो आरो
औ आरो बेखौ बे हास'नि दिहुननाय समाव बेयो जोबोर मोजां मोदोमो आरोना
औ
गन्थं बायदि जिराद दाइरेक हा खाय बेनि मोदोमनाया
बेनि उनाव संबा आरो बांसिन गोथावै माने मोदोम बावो आरो
बेनिखायनो नाफामा नाफाम होननानै बुंजायो आरोोना बे था बे मोनामनाय एबा मोदोमनायनि जाउनावनो
औ
द बुंनो थाङोब्ला नाफामखौ जोङो जोबोर गोथाव मैगं होननानै बुंजायो आरोना मैगंनि मादाव
औ नंगौ नोंथां माने इयो बर'फोरनि मोनसे ओ गोथाव जाग्रा आरो
औ सिनाय जानाय मोनसे
औ नोंथां नाथाय खायसेया बेखौ मोनांना मोन आङो होननानै जानो नागिरा
औ औ
औ नोंथां
नाथाय बेयो देहानि थाखाय गाज्रिबो नङा मोजाङानो नाफामा
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जायो ना?
औ जायो।
औ नोंथां आंबो जायो
औ औ नाफाम जानाया जोबोर देहानि थाखाय मोजां दं मानो होनोबा ओ जा जोंनि थास' देन्था बे थास'आ जोंनि सि किन्नि एबा बिगुरनि मोनसे खामानि मावो।
औ
आरो नाया लोगोसे जोंनि देहानि थाखायबो मोजां बेयो जेबो गाज्रि जिराद नङा आरोना
औ नंगौ नोंथां
बेनिखायनो बे मैगंआ जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोग्गो जाजाथावना मोनसे मैगं मैगंनि मादाव मोनसे जोबोद एकदम मोननो गैयि मोनसे मैगं आरो ना
औ नोंथां
नाथाय बे बे बे मैगंखौ बानायनायनि जा आदब खान्थि बे आदब खान्थिखौ खायसे सुबुङा बा ओ बाहायनो एबा बानायनो रोङा आरोना बेखायनो नोंथाङा जेन बिथांनि सेराव जाय जाय ओ बानायनो रोङि सुबुंफोर दङ बे आदब खान्थिखौ जा बाहायनो रोङि सुबुंफोर दङ बे सुबुं फोरनो नोंथाङा जेन ओ फोरोंना होयो आरो ना जाहाथे बर'नि सिनाय खान्थियाबो मोनसे गोजौ खोन्दोसिम दावगालाङो
औ नोंथां। ओमफाय जोङो बे नाफाम बानायनायखौ जानो गोसोबानो माने एसे एसे बरननानै बा दिहुननानै जोङो पियाज बानलु सामब्राम होनानै ओ एसे एवदबना लानाय उनाव ओ दै एसे होनानै खारदै संख्रै होनानै ओ गोथावै माने संनानै जायो आरो।
औ औ
औ खायसेया ओमफाय ना ओ फोरखौबो होदलानानै गोथावै माने संनानै जायो नाफामखौ
औ नोंथाङा बुंदों दि नोंथाङा बुंदोंदि नाफाम नाफाम बानायनाय बेलायाव खारैखौ बाहायो। खारैखौ बाहायो नोंगौ। नाथाय खारैखौबो खम बिबांनि जानांगौ मानोना खारै बांद्राय जायोब्ला मेलेमा एसे माबा जायो आरो एफेक्ट जायो आरो मेलेमा ख कम जालांनो हमो आरोना बेनिखायनो जोङो नोजोर लाखिनानै जोङो खारैखौबो एसे खम बिबांनि जानाया मोजांसि आरो नांगौ बिबांनि जानाया मोजांसिन आरोोयना जोंनि देहानि थाखाय बेनिखायनो बेखौ नोजोर लाखि निनै नाफामाव जोङो खारैखौ एसे खम बिबांनि होनांगोन आरोना।
औ
अब्लासो जोंनि देहायाबो मोजाङै थागोन।
औ नोंथां।
दा जोंनि आयदाया जा नाफाम बानायनायनि जा आदब खान्थि बे आ दब खान्थिखौ नोंथांनिफ्राय मोजाङै आं मोजाङैनो बुजिनो मोनबाय।
औ नोंथां
जा एसे ओ आं कनफिउजन बा मिथिनो गैयि बाथ्रा दंमोन। नोंथांनिफ्राय मोनथिनानै मोनबाय आदब खान्थिखौ
औ नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आं मोनथि नानै मोननाय बादिब्ला नोंथाङा नाफाम बानायनायाव जोबोद एक्सपार्टआनो जानांगौ।
उम
नोंथाङा नाफाम जायोना जाया?
जायो नोंथां आङो जोबोद गोथाव मोनो।
औ औ
औ
जोबोरैनो गोथाव होमब्ला जानो।
औ नंगौ नोंथां।
नै जोंनि दा समाबो लासै लासै जोबनायनि बेलायाव सफैदोंसै
औ।
ओ नोंथांनिफ्राय नाफाम बानायनायनि जा आदब खान्थि बेखौ मोनथिनानै मोननानै आंहा जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर।
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर नोंथाङाबो आंनो नाफाम बानायनायनि सायाव फोरमायना होनायनि थाखाय।
आसा खालामो नोंथांनिफ्राय उनफोरावबो गुबुन आयदाफोरनि सायाव मोजाङैनो ओ मोनथिनो हायो।
जोबथि आं बेखौनो बुंनो सानगोन दि नाफाम जायोब्ला खारैखौ एसे खम खम जायोब्ला
औ।
गोजोन्थों हमब्ला।
गोजोन्थों नोंथां।